खोनादोंना नोंथां
औ औ आं खोनाबाय नोंथाङालाय
फम खोनादों नोंथां दा जों हा उम मोनसे जायगा बा दिप गोदोर जेराव बुहुमनि बयनिख्रइबो दिप गोदोर माने बि जायो बेनि बागै रायलायनो सानदोंनो बे जाबाय माजुलि दिप बेनि बागै एसे बुंनोसै नोंथाङाबो जा मोनथिया बेखौ सोंना लाबानो जाबाय बुंथिना थिगोन आं जाखिनो मिथिगौ
औ दे हब्लाा नोंथाङा जागायग्रोदो
औ माजुलिया मोनसे बे बयनिख्रुइबो मुलुगनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दिप जाय माने उम मुलुगनि मादावनो बनिख्रुइबो गिदिरसिन माने बेयो आसामावनो दं इण्डिया भारतनि आसामनि सिङाव बियो
औ
बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेर लाइन गेजेराव दङ आरो माने
माजुलिया बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेर जायो?
टुर दैमानि गेजेराव दिबा
औ औ
औ बेयो माने आसामनि सिङावनो दं बुरलुंबथुर दैमायाबो बे माजुलि दिबाबो आरो
औ
माने बिखौ नैरोजा जिद मायथनिफ्राय आसामनि माने जिल्लानि माजुलि जिल्लाखौ आसाम आसामनि माजुलि जिल्लाखौ माने ओ मोनसे महर गोनां माने नायथावना समायना नेसारेल माने मिथिंगायारि नुथाय होननानै गनायना लानाय जादोंमोन आरो
माजुलि दिपखौ औ माजुलि दिपखौ। औ
बेयाव हारिमुवारि आरो गोबां माने खान्थियारि जिउनि माने सुबुं फोर गोबां हारिनि बा बाहागोनि थाखोनि सुबुंफोर माने थानाय नुनो मोनो आरो दैमा सेराव माने माजुलि दिपआव।
दै माजुलि दिपनि सेराव सुबुंफोर थायो।
औ थानाय नुनो मोनो आरो।
औ नोंथाङा माजुलि दिपबाव बेरायहैफेरबायना थांफेरबाय?
औ थांफेरबाय नोंथां।
औ नोंथाङा बे माजुलि दिपआव थांनानै माने नोंथाङा माबोरै मोनखो गोसोखौ? लांदां खोनादोंना नोंथां? लांदां खोनादोंना नोंथां? खोनादोना नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथाङा बे औ औ खोनाबाय नोंथां नोंथाङा बे माजुलि दिपआव थांनानै माबोरै मोनखो?
औ औ बे माजुलि दिबा माने जोबोर मोजां आरो जायगाया नायनानै नुथायफोरा थासारि मोजां मोनो आरो थानानै नायनानै
औ लांदां
बेयाव नोंथाङा सोंनो हागोन गोबां बाथ्राफोर खो बेनि माने मिथिंगायारि थाथाय नुथाय बायदिसिना
दे नोंथाङा अब्ला बुंदो नों नोंथाङा मा जुलि दिबावथ थां फेरबाय नोंथाङा माजुलि दिपाव थांना बेरायना फैनानै माने माबायदि मोनखो मा मा नुबोखो बोरै माबोरै थांनाय बेफोरनि बागै नोंथाङानो फोरमायना होदो।
अ गिबियावनो बेनि सिगां आं बुंग्रोनोसै नोंथांनि सेराव माने बे जायगाया जेसेबां गुवार बेखिनिखौ बुंनान माने बियो उम फ्राय उम जिनैजौ बरग' किल'मिटारफ्राम। जायगा आवग्रिना लादों आरो।
माजुलि दिबा?
अ माजुलि दिबा बुलुं बुथुर दैमानि माने गेजेराव।
अ अ।
बेसेबां गुवार जायगा आवग्रिना लादों आरो माने।
औ।
आरो बेखौ बेयो माने दैमानि बहैथिजों
औ।
गोदो आगोल जि समाव बे दिबआ जाजेेनदोंमोन बा गिबि
औ।
जायगा मोनदोंमोन आरो बे समाव जिनैजौ थाम बर्ग किल' मिटार फ्राम गुवार जायग्रा आवग्रिना लादोंमोन माने।
नाथाय दा बारायदों नामा नोंथां?
माने बेयो जामलांजोबदों माने बुलुं बुथुर दैमाजों माने दै बोहैनायजों मान दैमानि फारनि हाफोराथ जेनेबा बालाफोरा
औ खुख्लानाय जायो औ औ खुख्लायो।
खुख्लानाय खुख्लानाय आदबजों माने बेयो दैनि बोहैथिजों हाया गुग्लाय खुख्लायै खुुब्लायै माने दिनैसिम थामजौ बाजि बरग' किल' मिटारफ्रामलसै होननानै मिथिनो मोनो।
औ।
गोबां खमायबाय माने।
औ।
आरो - बेयाव माने बे दिपआ माजुलि दिपआ
औ
उम गोबां माइरं बा माइ आरो गोबां मैगं थाइगंफोरनि थाखाय बेवहाय आबादबो मावनाय जायोना
माजुलि दिपआव?
औ बे दिबा दैजों बेंथे जानायखाय बेवहाय आबादा जोबोद मोजां जायो आरो माने।
औ औ
माने आबाद
औ बेवहाय मा जुलि दिप सेरावहाय सुबुंफोर थानो हायो ना हाया नोंथां?
माजुलि दपआव हायो नोंथां।
औ ओरैनो माजुलि दीपाव माने माने जोंनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय माजुलि दीपआ माने खहा गोनां ना मोजां खामानि?
अ बेयो ना?
अ बेरायनायनि थाखाय जायगाया माने साबजाथाव नंगौ ना नङा?
जौगानाय जायगा साबजाथावानो माने दैमानि बेलायाव मालाबा समाव मायबा मोनसे खैफोदबो जानो हागौ।
औ जाहाथे दैमा बारना थांनांगौ जायो ना?
औ बे माने थानायनि थाखाय मोजां आरो दैया थेवब्लाबो मालाबा समाव दैमानि बोथोरजों लानानै
औ मानो होनोब्ला बोथोरा दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि जायो रावबो बुंनो हाया नालाय।
औ
माने अब्ला नोंथां बे माजुलि दीपाव थांनो थाखाय माने बोथोरखौबो सिगां नायग्रो नांगौ जायो ना?
बोथोरजोंथ' बिदि खोथा गैलाया नोंथां। बेवहाय माने बिदिथ' खोथा गैया नोंथां।
अ अ नोंथाङा माजुलिदीपआव मा समाव थांनायमोन? माबायदिमोन अब्ला नोंथां थांनाय टाइम नोंथां थांनाय समाव बोथोरा?
खरां बोथोरमोन अब्ला
औ औ अब्लानाथ' मेसें बोथोरावथ अखा बांखा बारहुंखानि जेबो
बेखौथ' मिथिया बे समाव थांनो मोनाखै नालाय दा आं दा मिथिगौ बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांनो। बेयाव गोबां। समायना-समायना माने गोथां-गोथां माने दंफां लाइफां फोर। बिबारफोर गोबां। माने नुथायाइफोर दोङो आरो समायना।
औ।
दाउर गोबां समायना-समायना दोङो।
औ औ
बेयाव धोरोम आरो हारिमु।
औ।
बेयाव। जेरै माजुलियाव
औ।
फोरबोबो फालिनाय जायो फोरबोनि नामखौथ मोजाङै मिथिया।
बे माजुलि दीपावनो फालिनाय जायो।
औ बेफोरखौथ मिथिया मोजाङै आं जायखिजाया बेवहाय मोसानाय गेलेनाय। माबाफोर हाबाफारि। थायो आरो मोसानाय जेरै-
औ औ
सत्रि मोसानाय। भावना गेलेनाय। जेरै बेफोरबायदि। बिदिनो आरो जेरै नाव जावनाय बादायलायनाय।
औ औ बेफोरखौ माने बे जायगायाव फोरबो खुङो ना माबा मोनस
औ फोरबोआव फोरबोआ। जेरै राजलिला होनो राजलिला जेरै रामायणनि। बेफोरबायदि फोरबोआ। बिनो आरो। रामायननि थाखाय। जेरै गोदो।
औ अब्ला थ' बेवहाय ओ जाय सुबुं फोरा बेरायनो थाङो अब्ला बिसोरनि जा नेमखान्थि बेफोरखौथ' नुबोयो जानांगौना नोंथां?
औ नुयो नोंथां।
आरो बेवहाय साखाथियाव बर' सुबुंफोर दंना गैया?
बर' सुबुंफोरखौथ' बुंनो हाया गोबां माने सुबुंफोर दङ जेरै मिसिं देवरि सनवाल कसारि गोबां माने असमियाफोरखौबो नुनो मोनो। बर'फोरबो खायफा खासे खानै
औ बेरायनो थाङो जायगा खौ नायनो थाङो।
बेयाव बांसिनै सुबुंफोरा जि थांना थानो थाखाय जिउ राहाया जाबाय ना
औ
हमनाय जेरै लै दैमाया सेराव नालाय दैमानि गेजेराव नालाय दैमायाव ना बोननाय बा हमनाय ना सारना जानाय। आरो आबाद मावनाय। आरो दानाय लुनायजों बेयाव आरो दानाय लुनायाव बांसिनै मेख्ला सादर बानायनाय जायो आरो बिदिनो
औ औ
दा नोंथांनि जिखिनिखौ मिथिगौमोन बेखिनिखौ आं फोरमायना होनाय जाबाय।
औ अब्ला जागाया बेरायनायनि थाखाय मोजां जायगा दे अब्ला बेवहाय गासैबो सुबुंफ्रानो बेरायनो हागोन ना नोंथांनि मथेब्ला?
औ हायो नोंथां।
औ।
औ बिदिब्ला नोंथां?